औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बुंनो हागोन दे नोंथां। हेलौ
मा होनदों नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै औ
खोनादोंना नोंथां औ जों बैसागो फोरबोनि बागैनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां रायज्लाय जागोन दे।
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंङो बैसागु फोरबो बुङोब्लाथ' गोबां गुवार जायो आरो बुंनायाव
औ
बेबायदिनो जोंङो गोदोनिआ बैसागु रंजानाय आरो दानि रंजानायाव नायनो थाङोब्ला गोबां फारागखौबो नुयो आरो बेबायदिनो जों ना गोदो जेरै बैसागुखौ से दान फालिनाय जायोमोन जोंङो दानि समाव बिब्दि से दानालागै बैसागु फालिनाय नुनो थांलि आरो मानो होनोब्ला जोंना ओ आथिखाल समाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बेनिनो जेरैबायदि जों गोदो मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बिबदि मुं होनानै ज फालियोमोन ओ बेबायदिनो जोङो दा समावबो बिब्दि मुं होनानै फालिनाय जायो आरो नाथाय जोंना गोदो जेरै मोसौनि बैसागु खौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायोमोन ओ बेखौ बिदि जोङो फालिनायखौ नुनो थांलिया आरो एसेबां मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल समाव मोसौ हालिजों ओ मोसौ हालुवाजों बांद्राय आबाद फोथारफोराव आबाद मावनायाव बाहायनाय जाला बांसिन जोङो ओ जा बिगियाननि जौगानायजों ओंखारनाय ट्रेक्टर बायदिफोरखौसो जोङो बाहायनायखाय मोसौ हालिखौ ओ बांद्राय फिसिनायखौ नुनो थांला आरो ओ थेवबो जोङो साफा- साफ सानैसोखौ बिब्दिनो फिसिनानै मोसौनि बैसागुखालि जोङो फालिनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोंऔ मोसौनि बैसागु बैसागुखौ फालिनो गोनांब्ला बेनि सानसे सिगांनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायाददि ओ हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लि थि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो जोंहा बुथुमनानै दोनफैखानाय लाव फानथाव बा ओ हालदै बायदिखौ जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव सारायनि हांगार नंआबा थौफोरनि हंगारफोरखौ जोङो थालिर बिलाइयाव दिहुनना लानानै ओ बेवहाय ओ मा होनो थाव गुबै फुननानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौनि मोदोमाव आरो न'खरनि जा जिब जुनार थानाय बोरमा अमा बायदिसिनानियाव फोननानै होनाय जायो आरो आरो जा बे मोसौनि मोदोमाव फोननाय फोथा बेनिबो जाहोन दङ ओ गोदो जोंहा खोनानो मोनदोंमोन जे गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव जोंहा गोबां लख्रा मोसाफोर मोसाफोरा मोसौफोरखौ जायोमोन होननानै बेनिखायनो बिसोरनि मोदोमाव बे फोथा खौ फोननानै होनाय जायोमोन आरो ओ बेनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव फोथाखौ फोनखांनानै जोङो फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैमाफोरनि दैजों थुखै खांनानै ओ जोङो बिसोरखौ फोथाराव जेब्ला ब ओ फोथाराव जेब्ला लांगोन अब्ला जोङो हाखानाय लाव फान्थाव बायदिखौ बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै जोङो जोंनि जा खुगा मेथाइ। ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बायदिखौ जोङो। ओ रोजाबनानै फोथाराव बरायनानै दोनहैनाय जायो आरो। आरो बैसानखालि जोङो बिसोर। बेखौ खानानै दोननाय जाया आरो उदाङै हेगारनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो जोङो न'आव फैफिननानै जा एसे गालांनाय लाव फान्थावफोरखौ जोङो। ओ माला बनायनानै न'नि उखुम मुदायाव इसिं उदायाव बा गलिफोराव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो बेबादिनो जोङो बै सानखालि। ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंफोरखौबो बुथुमना जानायखौ नुयो आरो।
बारा
अ बेखौ जायोब्ला जोंना फोथायनाय दं दे बेराम आजारफोर जानो हाया होननाय बे बायदि नो ओ मोनाबिलि सम सम जायोब्ला जोंहा मोसौ गुलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बिसोरनो फागा गोदान बावनाय जायो आरो बि बिसोरनि मोदोम गं आसुब्रिफोराव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंना मोसौनि बैसागु थांनायनि उनाव ओ गोदो जेरै मानसिनि बैसागु खालि। जोङो जोबोर गाजा गोमजायै फालियोमोन बा ओ बोर लानो थाङोमोन बा जोङो न'खरनि मानसिफोरनाव आलासि जाहैनाय हुदा दंमोन। बिब्दिखौ एसे खम नुयो आरो। ओ थेवबो जोङो ओ बिब्दि बोर लानो थांनाय बिब्दिफोरखौ दासिमबो नुयो आरो। खायसे न'खरफोराव जोङो आलासि जालायनायखौबो जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो बेबायदिनो जोङो बे सानाबो थाङो बेनि उनाव थामथि साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनि ओ बोराइ हानजा बुरै हानजा आलादा सेंग्रा सिख्ला आलादा गथ' हान्जा आलादा जोङो जानानै बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो। बेवहाय जेरै गोदो रंजानो थाङोब्ला माइरं नङाब्ला फैसा बा। जौ बिदै होनाय हुदा दंमोन बिब्दिखौ जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो। जोङो बिब्दि मोसानो थांनायाव ओ गामियावल' नङा। जोङो गुबुन गामिफोरावबो थांनायखौ नुदों नङाब्ला। खायसे गामिफोरनिखौ जोङो गामियावल' मोसानानै थानायखौबो नुदों आरो।
औ औ।
जोङो जा गोदो जेरै दोरोङारि दामग्राखौ लानानै रंजायोमोन बिब्दिखौबो जोङो दानि समाव एसे खम नुसै आरो बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव रंजानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ दा नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां दा नोंथाङा। जिबायदि बुंलांबाय जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै।
औ।
दा नोंथां आंबो एसे बैसागोनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां। बुंनो हागोनना? औ दे दा नोंथाङा बुंलांनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो थो नोंथाङा जोंनि जा जारिमिनाव जोंहा माने सिगांनिफ्रायनो माबायदि जोंङो बैसागोखौ फालिबोयो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो गुवारै फोरमायना होलांबाय आं जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां। दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंहा बैसागो होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि बर'नि मोनसे आंगो रंजानाय फोरबो नङा होमबा नोंथां?
माया?
दा खोनादोंना नोंथां?
हेल
नोंथां हेलौ नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ औ दा ओमफ्रायो जोंहा बैसागोआ बैसागो होनोब्ला जोंहा बैसाग दाननि आगु एबा गिबि सान बेखौनो बुंनाय जायो नङा होमबा नों
औ।
औ दा जोंहा ओ इंराजियावबा जोंहा बियो एप्रिलनि जिबा बा जिब्रै खालारालागै जोंहा बैसागोनि से थारिक जाहैयो जाय जोंनि बर'नि मोनसे गोदान बोसोर होननानै जों फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा। बैसागो होनोब्ला जोंहा बैसागो जोंहा रंजानायनि मोनसे फोरबो। जाय जोंहा गोदान बोसोर हिसाबैबो फालिनाय जायो। आरो जोंहा बर'आव बे बैसागोखौओ जोंनि खाम, सिफुं, जथा ओ सेरजाफोर लानानै जोंहा ग्रोम ग्रोमै रंजानाय मोसानायजों जोङो बेखौ बैसागोनि गोदान आगु बोसोरखौ जों बराय खौनो जों बैसागु बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ।
नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा बैसागोखौ ओ गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबै-आबौमोनहा गोबां बाहागोआव राननानै जोंह रंजाबोनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां? गासै जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोङो स्नि सानसिमहालागै दं जेला जोङो स्निथा बाहागोआव राननायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोंहा गिबियावनो जोंहा मोसौ बैसागो नोंथाङा जेरै बुजायलांबाय बेबादिनो। आरो नैथियाव जोंहा मानसिनि बैसागो आरो थामथियावो खौ हांसो फारौफोरनि ना मा होननाय जायोमोन नोंथां ना? आरो ब्रैथियाव औ नोंङा मोसौआ सेथियावमोन ना नोंथां?
औ।
औ मोसौ बैसागो, मानसि बैसागो आरो हांसो, फारौ, दाउफोरनि बैसागो आरो बोरमाफोरनि बैसागो आरो अमा, सैमा, अमाफोरनि बैसागो सागो बेबायदि जोंहा बैसागोखौ गोबां बाहागोआव रानदों आरोना नोंथां।
औ।
ओ दा थिग बेबायदिनो जोंहा आबै आबौमोन सि जोंनि ओरैनो खुगाजों खुगा मिथिनाय बाय दिब्ला माने बे ओ जोंहा बैसागो राननायनिबो जिखिनि जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरोना नोंथां। बेयाव जोंहा माने ओ मोनसे ओंथि दं आरो ना नोंथां नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ औ दा औ औ दा नोंथां आं बुंनि नोंथां दा जोंहा जों मिथिनाय बायदिब्ला आर ना आं सिगांनि आबै आबौनिफ्राय मिथि मिथिनाय बायदिब्ला दा जोंहा जेरै मोसौफोरनि बैसागो होनोब्ला दा मोसौफोरनो जोंहा बिनि थाखायनो बावनाय जायो फास्ट जे जोंहा बोथोराव जिखिनि मावनाय दांनाय जोंहा सिगाङावथ' मोसौजोंनो हालौवनाय जायोमोन ना नोंथां
औ
औ बिनि थाखायनो जोंहा जोंनि गासैबो बे मावनानै रांनानै मोननाय गासै जा खिनि जे बिदिनो ओ गासैबो मोसौनि थाखायनो बेनि थाखायनो जों मोसौनो बेबायदि जोंहा मोसौनि बैसागुखौ गिबियाव बानायनाय जायो आरोना नोंथां आरो नैथियाव जोंहा मानसिनि बैसागो होमबा मानसिनि बैसागोआव जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मान सनमान लालायनाय गेदेर उन्दै गासैबो बेखौ जोङो खुंनाय जायो। आरो जोंहा नों नोंथां बुंलांनाय बायदिनो थामथियाव होनोब्ला थामथियाव जोंहा रंजा बाजा मोसानाय बिदि मागिजेनन्नायखौ जोङो लानाय जायो। दा बेयो खायनो जोंहा बेयाव दाव फारौ बेफोरबायदिनि रुजुनाय हिसाबै जोंहा गामि गामि मागिदिंनाय जेरै दाउफ्रा ओरै ओरै बिरदिंनानै दाना नागिरनानै जाया होमबा नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंहा मागिथिंनाय बेजों रुजुनाय जायो आरोना नोंथां सिगांनि आबै आबौनि बायदिब्ला आरो ना नोंथां औ आरो जोंहा ब्रैथियाव होनोब्ला जोंहा बोरमाफोरनि बा ओ मा होनो बेखौ अमाफोरनि बेफोरबायदि मोनसे ओ बेबायदि लानाय जायो आरो ना माने बे ओंथिया जाहैबाय नोंथां जोंहा जों मानसिफ्रा दे मागिनानै जिबायदि माने बिदिनो जोंहा बैसागोआवथ' जौ लोङो नोंथां जौ लोंनानै अमाफोरबायदि ओ जेरै अमाफ्रा आदार जायो बेबायदि मानसिफ्रा बिनाव बिनाव जौ लोंनानै जाग्लाबनाय बे बेखौ जोंहा फोरमायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा बाथि स्निथि बेबायदि द'थि बेबायदि गासैबो मोनसे बेबायदिनो मोनफा मोनफा ओंथि दं आरो ना नों नोंथां आं बारा मिथिया जा आं जिखिनि खोनादों बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय आं नोंथां दा ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागो होनोब्ला सिगांनि समफ्राव जोंहा ओ बेबायदि गोजाम नेमखान्थिजों जोंहा खुंनाय जायोमोन ना नोंथां आरो दा थ' गोदानफ्रावथ' जोंहा ओ स्टेजफोर बानायनानै फांसनफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै। नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे होमबा एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।